हेल' नोंथां खोनादों ना? अ होमबा जोङो दा बर'फोरनि न'खौ न'आ न' खौ माबायदि बानायो आरो माबायदि थायो न'फोरा माबोरै थायो बेनि सायाव होनबा सावरायनोसै जों एसे औ जोंनि होमबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव गोदो गोदायनि बेनिफ्राय आथिखालसिम माबायदि
औ नंगौ दा बिदिबा जों जोंनि हारिनि जों न' बांफोरखौ जों मारै लुुयो नङा होमबा? जों माब्रै लुनानै थायो बा जों मबे मबे जायगायाव लुनांगौ मारै मारै खामो बेफोरनि सोमोन्दै जों एसे सावरायलायनोसै आरो ना । दा गुबैयै जोंनि जोंनि बर' हारिनि न' बां लुनायनि नेमखान्थिफोर दं एसे एनै । आं जायफोरखौ आं एसे खोनाबोदों बा आंनि मेगनजों नुबोदों बेबायदि आरोना । सरासनस्रायै जोंनि न'फोरा जोंनि न' बां लुनायनि न'फोर लुनायनि खान्थि दं मोननैसो ।
जेरै जोङो जोंनि थाग्रा न' । जों जाय न'आव थागोन बा उन्दुग्रा न' बे थाग्रा न' । खौ जों सोनाब सोनाबनि जाय जों लुनाय जायो आरो खोलाहा जोङो मोसौ गलिफोरखौ लुयो । बोरमा थाग्रा न' बा दाउ थाग्रा अग्रंफोर । बेफोरबायदिखौ जोङो खोलाहा लुनायखौ नुनो मोनो आरोना । आरो । साहा जोङो ओंखाम संग्रा न'खौ लुयो आरो दोनो । ओमफ्राय बिदिनो सानजा बागै सानजा बागै जोङो माइनि बाग ख्रि बेखौ जों लुनाय जायो आरो बिनि खाथियावनो बाख्रिनि खाथियावनो एसे सानजाहा बिनि जोङो बाथौ गुदिखौ जों बेहायनो गायो आरो जोंनि सिजौ बिफांखौ । औ सिजौ बिफांजों लोगोसे गेन्दाय बिबारबो गायखायो आरोना । बेबायदि आरोना नोंथां ओमफ्राय बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ बेखौ जों बेबायदि बायनायखौ नुनो मोनदों आरोना जों न' लुनायखौ आरो बेबायदिनो सोनाबजोंं जायबा एसे गोजानाव न'आव जों थाग जाग्रा न'निफ्रायबा ओंख संग्रा जायखौ जों न' मा न' होनना बुङो । बे न'निफ्राय एसे गोजानावहा जोङो अमानि अग्रंफोर बा अमा थाग्रा न' नङाबा दाउनि अब्रं बोरमा थाग्रा बेफोरखौ जों लुयो आर ना । ओमफ्राय मोसौखौबो बिदिनो बिदिनो मोसौखौ जों खोलाहा खोला साइदआव लुनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायाददि आरोना जोंनि नेमखान्थि बाददि आरो बिदिनो खाथि बेयावनो इसान सालि थायो जोंहा इसान दाग्रा । इसानखौथ' जों गावसोरा गासैबो दाखायोमोन नालाय गोदो । औ बेबायाददि इसान सलि थायो आरो बेबाददिया लुनाय जायो आरोना जों बर'नि न'फोरा । न' बांफोरा आरो गुबैयै जों न' लुनो होनदों बाथ' जोङो माजों जोंहा द औवाजों सो लुयो नङा होमबा?
आ नगां
बै जोंनि जाय नांगौ बिफाङानो जाहैबाय जोंहा औवा । ायनो खुन्था बानायो जों बेनिफ्रायनो खामि खामिफ्राव बानायो खामि । बायनानै । औवारं दिरुं बानायनानै जों बिजोंनो खायो माने जोंनि न' बानायनाया ओरैबादि कि जों बेवहाय गाजोलफोर बा आथिखालनि जों जि बा गासैबो बुस्थु बा बिजाद‌ फोर मोनो बेफोरखौ जों बाहाया आरोना गोदो जों न' लुनायफोरना गोदोनि मानसिफ्रा जेबो बेहाय ओ महरमोन नुवामोन आरो ओ माने गाजोलफोर बिदि जिबो नुनो मोनामोन मानोना गासैबो जिराद जिनिसखौनो जों औवाजोंनो खानानै बानाय नङा होमबा औवा रं बानायो बिदिनो खायो खामि दानो बेबायदि आरो। ओमफाय उनावहा उखुमाव जों मा हालुयो थुरि फुरि होयो नङा होमबा नंगौ आरो। बे न'आ जोबोद मोजां जायो थुरिखौ रोजा होदोंबा। बेनो जोंहा गुसु मोनहैयो बेखायनो बारा गरमबो जाया। बिदि हानि न'फोरा गोदो गोदाय बेफोर न'फोरखौनो लुना थायोमोन। आथिखालावबो नुयो जों साफा सानै मानसिफोरखौ बा सुबुंफोरखौ । आथिखालाव जोबोद खम जाबाय आरोना बेबायदि न' लुनाया । माने दा आथिखालावथ' जोंहा नै एसे आ बिगियानारि मुगा फैबाय नालाय बे बिगियानारि। मुगा फैनाय लोगो लोगोनो जोंहा बे आसाम टाइप न'फोरखौ बांसिन लुनाय जायो आरो। बेयो आसाम टाइप न'आ जाहैबाय नोंथां जोंहा भारत सरखारनिफ्राय गनायथि मोननाय बे न' आरो बे न' लुबा मानिया जोंनियावहा जेब्ला बांग्रिफोर फैयो अब्लानिया जाथाय जाया जा जाथाय जाया। बेबादि जों बे न'खौ लुनाय जायो आरोना औ मानोना। जोंनि आ सा सानजा भारत आरो जोंनि हादोरसाया आ जोंनि बांग्रि मावनायनि जायगा आरोना बेखायनो जोंनियावहा गोजौ न'फोर लुनो हाया आरो, बेफोरनि थाखायबो गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोनबा जोंनिफ्राय दिनैनिफ्राय सेेरोजा बोसोर बा नैरोजा बोसोर सिगांनि मानसिफ्रा बा सुबुंफ्राबो मोनथिगौमोन । खि जोंनि ओनसोलाव बांग्रि गिदिर गिदिर फैबाय थायो बेखायनो न'फोर गिदिर लुजाया । बेखायनो पखक्कानि न' बेफोरखौ जोंनियाव नुुनो मोनामोन आरोना गोदो बेखायनो जोंनि जोंनियाव हानि न' थुरिजों लुनाय न' बेफोरखौसो बांसिन नुयोमोन नङा होमबा?
नंगौ नंगौ ओ मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै आरो जों जेबो बायनो गोनां जायामोन जों मिथिंगानिफ्रायनो हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो दानना लाबोयो । जेनेबा औवाफोरखौ जोंनि बारि बागानाव थायो हाग्रा बंग्रा थायो बिफां लाइफांफोरखौबो जों खुन्था आरि बानायो । आरो लोगोसे जोङो मा होनो बेखो जोंनि गय बिफांनिफ्रायबो खुन्था बानायनाय नुदों जोङो नोंसो जोंनि नारा आरिखौबो जों दुब्लि फोथाराव माइ हाखांनाय उनावनो मोनो जोङो । थुरिखौबो हाग्रायाव हाग्रा बारियाव मेरला मोनो जोङो । बेफोर दानना लाबोना जोंनि सुबुंफोरखौ न' बानायनाय नुयोमोन आरो जोङो । जेरै औ आरो जों हाब्रु हादो लिर लिरनाय बेरा जोंनिया आरो जों न' जोंनि न'नि दुलि आरिखौबो जों औवादोंनो ओ बो गावनो बानायना लायो । मोन जोंनि बर'फोरा माखासे आइजें आलाबो बानायो जोङो औवादो बेफोरबायदिनो आरो जोङो लोगोसे गेजेर ससेयाव फायै फायै जों थो थो हाग्रा बंग्राया एसे खमायलांनानै जाहा नाव जोङो जेरै होनबा जों प्लास्टिक आरि बाहायदोंमोन बिदिनो औवा औवा खामि हेबनानै माबा खालामनाय प्लास्टिक होनानै उखुमखौ जोङो खोबनाय नुयोमोन आरो बिदिनो न'आव आरो गेजेर ससेयाव फाइ फायै बे जोङो ओ थिं बाहायनायखौ नुबाय थिंखौ बाहायदोब्लाबो गोदोनि बायदि सिंखिनिया गथायजोंनि मा ओ हानि गोजा आरो जोंनि बर'फोरना हा गोजा बेफोरबायदिनो आरो जिरायग्रायाव गुबुन जिरायनो गोनां गैया अ नाथाय आथि आथिखालाव अ जोंना फायै फायै जोंनि बर'फोरखौ जों गोबां ओ ओ पाक क्कानि न' लुनायखौ नुनो मोनबाय आरो पाक्कानि न'आव थानायखौ नुबाय जेरै आथिखालाव गोबां बिल्डिं लुनाय नुबाय लोगोसे जोंनि बेबायदिनो ए खोब फिसा फेनना पाकका न' हाफ‌ वाल न' बिफोर बानायना थानायखौ नुयो नाथाय ओ गामि गफायाव दाबो नुनो मोनो जोङो जायगा लायै जायगा बिदिनो नारानि न' फोरनि न' जों गोबां हानि न' आरो जोंनि बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि बर'फ्रा बांसिन हानि न'आवनो थायो हानि न'आव थानानै गाहाम मोनो जोंनि बर'फ्रा आरो जोङो बर'फोर फोथायनाय दं हानि न'आव थाबोला ओ बेमार आजार जाया बेफोरबायदि साननाय दं । बे थोरिनि न'आव थाबोला जोङो साया मोनो फ्रु जायो गोलोम बोथोराव गरम जाया ।
नंगौ ।
ओ आरो जोंनि ओनसोलफोरावबो नोंथाङा जेरै बुंबाय औ औ थानसालिजों लोगोसे नोंनि दुलि मोसौ गुलि सैमा माबाफोरा नोंथाङा जेरैबायदि मोनो जेरै जों जोंनि बेफोरबायदिनो लुजोबो जोंनि बर'फोरा ओ इटाय जोंङो फोथायनाय दङ मथिं मथिं मा बुस्थु थानांगो । सानजा खोला मा थाननांगो बेफोरफ्रायनो न'खौ लुनाय जायो थानसालिखो ओंखाम संग्रा न'खौ बानायनाय जायो बर'फोरा
नंगौ नंगौ नोंथां दा बेबाय बेनो आं एसे बुंबावनोसै आथिखालाव जों थ' बांसिनानो पाक्कानि न'सो लुयो नङा होमबा आरो माखासे सुबुंफ्राथ' ओ नैथाला थाम थालाबो न' लुनायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा आ बेबायदियाव लु जोंनि हारिनि सुबुंफ्राबो लुजै नाथाय जोंनि गुबै न' लुनाय खान्थिफ्रा बेनो जाहैबाय जोंना थुरिनि न' थायो। आरो हाजों बेराखौ लिरो आरोना हाजों आरो जोंनिया उसुनदा बानायो नङा होमबा बे उसुंदाखो जायखौ जों इंराजियाव फाउन्डेसन होनना बुङोना
औ औ नंगो।
बन बाहायनायाथ' जोंनि उसुनदासो होनना बुङो जोंनि ओनसोलावहा औ बे गिदिर गिदिर थायोना असुनदा लिरनाय होनना बुङो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनाव हा सिथ्ला थाबाय न'खरनि बा न' थाग्रा न'नि म मोखांनि बे जायगा खालि जायगाखौ जों सिथ्ला होनना बुङो। नङा होमबा सिथ्ला होनना बुङो आरो बेबायदिनो ओ जोंहा मोखां ओ न'खरनि दरखं मोखां थाबाय नङा होमबा खिरखि थागोन औ दर थागोन बे दर खंखुबो बा दरजाखौ जोङो दरखौबो जों औवानि बानायनायखौ नुयो आरो माखासे सुबुंफ्रा दंफांनिबो बानायो। जाय बर' गामि
औ।
जाय बर' गामिफोरावहा खाथि खाला हाग्रा बंग्राफोर दं। बा बिथांमोना हाग्रानि दंफांफोरखौ दानना लाबोनानै गोबां ओ बेबायदिनो गन्द्राय दंफां बेबायदि बानायनानै गोदो जोंनि न'खरफ्रा माने बिसोरो बे दंफांनि न' लुग्राफ्रा एसे मोजां आरोना नख' हरनो आरो बिथांमोना हा हा हुफ्रा बांसिन दं बा आबादारि मोजां आबाद एसे थाखा फैसा गोनां सुबुंफोर आरो बिसोरो न'खर बिथांमोना माने मानो लुयोमोन ओ दं दंफांनि न' लुयोमोन आरो दंफां बे दंफांनिब्लाबो बेहाय मा थायोमोन जोंहा खिरखि दरजा थाबाय ओमफ्राय गोजौहा थिं बिदि हानि थिं दंना बे हानि बारायनाय थिंआ औ बेफोरखौ बाहायोमोन आरो। बिथांमोना बिसोर एसे ओ धोनि न'खरनि आरोना बे सुबुंफ्रा औ बिसोर दंफांनि औ न' माने बेराया दंफां जाबाय ओमफ्राय खिरख खि जाबाय आरो बेजों लोगोसे हाबो लुना लिरना होफायो आरो बेहाय गोबोरखिजों। हा बेरा बेबायदि आरोना बेबायदि न'खौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदो बा बेफोरो दङ दंखायो आरो आरो खायफा माखासे सुबुंफ्रा जाय बर' गामिफ्रा माबाजों मिथिंगाजों लोगोसे थानायफ्रा बेबायदि न' लुयोमोन आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ माबा नोंथां जोंना समा जाबोबाय ओ दोनथ'नोसै दे नोंथां।